नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ
औ माबोरै दं नोंथाङा?
औ आं दासान्दि मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां
औ नोंथाङाबो मोजाङै दङना?
औ नोंथां मोजाङैनो दं नोंथां।
औ
ओ बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आं फोरमायनोसै नोंथां।
औ।
ओ बैसागुआवथ' जों गासैबो रंजायो। बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला गा सैबो ज' ज' हानजा हानजा जानानै जोङो बयबो रंजानाय जायो आरो। जों रंजानो मोजां मोनो। बैसागुआ बोसोराव खनसेल' जायो ओ बैसागुआव जोङो गा सैबो रंजायो बैसागुआ बर'फोरनि गाहाय रंजानाय फोरबो। बैसागु रंजानाय फालिनायनि गेजेरजों हारिमुनि सोमखोर सावगारि बेरखाङो।
औ।
बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे गेदेर रंजानाय फोरबो बर' फोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै। उम बे बैसागु बोथोरखौ रंजानो मोजां मोनो।
औ।
बर' हारिफोरा बे रंजानायखौ अरायबो खुंबोगासिनो दं। गावनि हारिनि आंगो होननानै बैसागुआ बेखायनो बर' हारिनि आमाय थख्ल'। गोदो-गोदाय बर'फोरा हारिनि गोनां बे रंजालि बैसागुखौ दानसेहालागै। ओ खुङोमोन होननानै खोनायोमोन ओ नाथाय दानि जुगावहाय सान्सनियालागैल' खुंनायखौ जों नुनो मोनो औ। ओ बोथोरा थाङो हालो दैलो समा थाङो थांनाय लोगो लोगो मिथिंगानि महरा सोलायलाङो बैसागु बोथोराव बिलाइ गोरलै गोरलै खिलियो। बेजों जोङो मिथिंगानि महरखौ समायना रमायना नुनाय जायो ओ गोदो दानसेयालागै। खङोमोनब्लाबो दा सानसेनिया लागैल' खुंनाय जायो। आरो गोदो-गोदाय ओं खाम जथा सिफुं सेरजा हारमुनियाम गंगोना लानानै ओ हिन्जावफोरा दख'ना। गोमो फालि गोजा आर'नाइ फालि आरो ब्लाउस। गोजा खानाय थफायाव बिबार आरो आर'नाइ गामसा आर'नाइनि गस्ला बेफोरबायदि गाननानै समायना आरो। रमायनायजों मोसानायखौ नुनो मोनोन नाथाय बांसिन। फिसिनानो जों बिदि खाम जथा, सिफुं, सेरजा ओ सेरजा, गंगोना बिदि लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनलिया। गोदो गोदो-गोदायनि खौ जोङो बांसिनानो बावनो सानजोबबाय दाना बांसिन बिसिानो बक्स बेफोरबायदि लानानैसो जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो। ओ नाथाय बैसागु बोथोरावथ' जोंहा खुगाजों खननाय मेथाइ दंखायोना खुगाजों खननानै जोङो बैसागुखौ रंजायोबा जोंहा बांसिन मोजांसिन जायो आरो।
औ।
बैसागुनि सिगां सिगां जोंहा ओ मोसौखौ थुखैग्रोनाय जायो मोसौखौ जोंहा ओ दिग्लिलिथि थाराय आरो लाव फान्थाव बेफोरदि लानानै जोंहा मोसौखौ थुखैयो।
औ।
आरो मोसौखौ थुखैखांना गोमायाव थुखैनो लांनाय जायो आरो। आरो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोंहा ओ ज मानसि बैसागु जायो। ओ फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय
औ नोंथांनियाव आं मोनसे सोंनो लुुबैयो दे जोङो। बे मोसौ थुखैखालि जे जों गोखा गोखै जायो खोनादोंना नोंथाङा?
फोरजों ओ जाहोनाय लोंहोनाय जायो थैलांनायफोरनो ना बेदर एवनानै बावनाय जायो। रंजालि बैसागुआ जुलि जागोदानफोरा फिथाइखौ लानानै ओ बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोबाय दङ। आरो गोदो गोदायनिनो खान्थि। ओ गामिनि बोराय बुरैफोरा बिदिनो न' न' गिदिंनानै ओ फुंखाजों बेदर संनाय जों जौ लोंबोयो आरो न'खर न'खर हाबनानै ओ बैखालि बेलासे समनिफ्रायनो खायसे खायसेया मोसानाय जायो‌। बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गावबा गाव हानजा हानजा जालायनानै ज' ज' मागिलायो ओ सेंग्रा फोर खाम जथा सिफुं सेरजा थल आरो सिख्लाफोरा गंगना जावखें लानानै बैसागुनि बायदि मैया मेथाइ खननानै ज' ज' ओंखारनाय जायो। देलाय मालायनो रंजालि बैसागुआ स्नि सानाव जोबो। बर'फोरा बैसागो बोथोराव ओ बेमार आजार खारो होननानै गोखा गोखै फिथाइ सामथायाइ मैगं थाइगं गोबाब बायदि मैया रोखोमनि खानानै संजायो बेफोर जादों बेसर दाबा थालिर फस्ला थाराय गाज्रि रायदों बिजौ आरो दिंखिया जोङो बेफोरखौ खौ बेमार आजार खारो होननानै जोङो बैसागु बोथोरावहाय जानाय जायो।
औ
ओ गोजामखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ गाहामै मोननो जोङो हास्थायो बे बैसागु बो बोथोराव जोङो गोदान बोसोर होननानै जोङो फालियो। बेनि उनावनो गामिनि बोराइ बेन्थ' गासैबो दौरिनि न'आव ज' जायो। बेवहायनो जयै थांनानै बोसोर खौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोननो अबं लावउरि आनान गसाइनियाव ब बिना लायो गोदान बोसोराव अननानै ओ बिनानै मोननाय ग्रोम ग्रोम रायजो मोनजानो थाखाय आर'ज गाबनाय जायो। आरो आरो ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला हानजा जानानै गामिनि न'खरफोरनिफ्राय दान लायै लायै फैयो। बिदिनो फैसा बा माइरं बिदि दान लायो मोसाखांनानै। ओ बिदिनो बैसागुआ सानसनिहालागै ओ सोलियो। ओ खैदां खैफोद लोमजानाय साजानाय गाज्रि मोदायनिफ्राय बारग'नो थाखाय आरो ओ लोगोसे रांखावरि मानसि दुमसि आरो फिसा फिसौनि थाखाय हांख्रायनानै बैसागु दानाव बायदि बायदि बायदि मोन्थोर आरो गुबुन खौ ज'यै होनाय जायो गामि गामि
औ।
आरो बैसागुनि सान्सनियाव। बयबो ग सानाव ज' जायो बर'फोराबो बिदि औ। सिगां दानाव एबा सिगां सानाव मा जायो नो जोङो नांज्लाय खमज्लायै थाङो होननानै फोथायनाय जायो बेखायनो बे गोथार सानाव जोङो नांज्लायनो खनज्लायनो बोराबलायनो मोना होननानै जोङो मानिनानै लायो आरो। बिदिनो बर'फोरा गुबुन गुबुन आखुयै बैसागुखौ खुंनाय जायो नोंथाङा फोरमायलाय एसे।
मा होनदों औ मा होनदों बुंफिन
बिदिनो जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुनै एसे बैसागुखौ खुंनाय जायोना?
औ।
औ नोंथाङा एसे। फोरमाय नागाय
बैसागोआवथ' जोंना बांद्राय बे बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जाया दा नोंथाङा जिबायदि फोरमायदों जोंनाथ' रंजा बाजा बेफोर बायदिनो माने बैसागोखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा जों जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा जाबायदि फोरमायलांदों बेबायदिनो बेहाय। म जों बैसागोखौ खुंनाय जायो आरो म
औ नोंथां।
जोङो मा औ बेबायदिनो मा सैथ्र' दाननि जोबथा खालार। खालि जोङो मा मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां। जेब्ला जों मोसौ थुखैगोन बेनिनो सानसे सिगां जोनि बेहाफोरखौ माने मोसौ थुखैनो थाखाय जों जा जुगार नांगौ बेफोरखौ खालामग्रोना लानाय जायो। बेफोर जाबाय बे दिगलिटि थाराय। लाव फान्थाव हालदि बेफोरनि बेफोरखौ जोङो मा? बुथुमग्रोनानै लानाय जायो आरो बेनिफ्राय। बिनि उनाव माने मोसौ थुखैगोन सानखालि जोङो। मोसौनो गानहोनो थाखाय बेहाय माला सुनाय जायो। बेनिफ्राय औ मालाखौ जोङो ओरैबायदि रोखोमै सुयो बेखौ जोङो माइ बाख्रियाव दोननो थाखाय मोनसे सुनाय जायो बेनिफ्राय। आरो बेबायदिनो इसिंनि दरखंआव दोननो मोनसे सुनाय जायो बेबायदिनो जों गलियाव दोननो थाखायबो जों मोनसे सुनाय जायो बेबायदिनो जोङो। माखासे रोखोमनि जोङो बेहाय म मालाखौ सुनाय जायोबा बेहाय जोङो जाय जाय मोसौ थुखैहैगोन बे जायायावबो जोङो बेहाय थाराय बाद खेथिफोरजों जोङो थुनानै गारबोनो बै मोसौ थुखैनाय जायगायाव जों थुनानै गारबोयो नङा होमबा नोंथां आ औ। मालाखौ जोङो मा बेहायबो मोनसे थुनानै गारबोनायखौ नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय जोङो जा मोसौखौ थुखैनो लांगोन बे समाव जोङो मा सारायनि बा खान्थानि हांगारफोरखौ जोङो बेहाय थाव गुबैजों लगायनानै जोङो मा फोथा फोनना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेहायबो मोनसे जोंना मा जाहोन थायो जहाथे मोसौफोराबो मोजाङै थायो बेनि थाखाय जों बोसोराव खेबसे बेफोरबायदि फोथा फोननानै जोङो मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो नोंथां। जेब्ला जोङो बेखौ मोसौखौ थुखैनो लांगोन गलिनिफ्राय बरननानै जो अब्ला जोङो बेखौ लाव फान्थावजों सारनानै बा बेफोरबायदि देग्ललिथि थानायारफोरजों जों बुस्रि बुनानै बुबा बुस्रोबनानै जोङो मोसौखौ हाखर बा दंग'फोराव थुखैनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोंना मोसौ फोरबोआ जोबो आरो बेनिफ्राय जोंना आरो बिदिनो मोसौ थुखैखानि दिनावनो जोङो मा बिदिनो गोखा गोखै जौसे सेथा बा बेफोरबायदिनो जोङो खायफाफा जोबथा सानाव जायो बैसागुनि मा स्नि सानाव बिदिनो गोखा गोो खैगो थायो जोंनायया नाथाय जोंनिथिंजाय औ बे मोसौ थुखैखालिनो माने गोखा गो गोखै मैगंफोरखौ खानानै बा खाबथिंनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। औ बे गोखा गोखै औ बे गोखा गोखै मैगंनि गेजेराव आं नोंथांनो मोननैसो मैगंफोरखौ नोंथांनि सिगाङाव आं बुंनि अ जौसे सेथा मैगंखौथ' आं बुंजोबनो औ बुंजोबनो हाया बेनि बेनि सायाव आङो मा मोनथाम मोनब्रैखौनो बुंना होनसै आरो नङा होमबा नोंथां। औ बेनि गेजेरजों जोङो बे ज हायो ओ थालिर फसला फुंखा मान्दिया सिबुं बेनि ओमफ्राय खान्थाल थाइजौ फुंखा बेफोरबायदि जों गोबां रोखोमनि मैगंखौ बासिनानै बा खानानै जा बिनो हायो आरो नोंथां।
द
जोंना बेफोरबायदिनो मोसौ बैसागुनिफ्राय बिदिनो मानसि बैसागुसिम सिथा जागायजेनो बैसागुनि से खालानिफ्राय जों मा मानसि बैसागुखौ हमनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ दा जोङो सम मोनो
मा मोनदोंमोन नों?